औ नों खोनादों औ नोंथां खोनादों।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय आं बर'फोरनि नख' खरखौ लानानै सावरायनो नागिरदों बर'फोरा न'खर संसार जानायाव बोरैहाय खामानि मावो। बेखौ आं स सावरायनो नागिरदों नोंथाङा सम होनो हाग
हागोन नोंथां औ सावरायनो हागोन।
औ जों बर'फोरा न'खर होननानै बुङोब्ला जों बर'फोरा ओ न'खर गंसे जानांगौबा जोंनि न'खराव नङा होमबा ओ बिमा बिफ फा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव। बेजों लोगोसे जोङो जोंनि भाय बाहागि गासैखौबो लानानैसो मोनसे न'खर जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ थारै नंगौ।
गाव हारसिंखौ लानानै जों मालाबाबो न'खर जाया जोङो गासैखौबो। बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गावनि फंबाय बिनानाव। गावनि ओ बिबथै बियादै आबौ आयं गासैखौबो लाफानानैसो मोनसे न'ख खर जायो नङा होमबा जों गंसे न'खर जानांगौब्ला जोङो। फारफ्रोमबो जोङो बिथिङाव जोङो खामानि मावनो हानांगोन। जोङो जोंनि बे बर' न'खरखौ जौगाहोनोब्ला। जोङो बिमा बिफा बिदा फंबाय जों ज' खामानि मावनो हानांगोन नङा होमबा। गावनि बिमा बिफाखौ नोङो अनसायनो रोंनांगोन आरो गावगायनि ओ उन्दैफोरखौ नोङो बोसोन होनो हानांगोन नङा होमबा बिमा बिफाखौ ओम जोङो फालि माने मा होनो हानाय बा गावगायनि उन्दैखौ बोसोन होनो हानाय बेफोरो जोंनि मानसिनि आखु आखु नङा होमबा जों बेफोर रखम आखल आखुआ जोंनि न'आव थायोब्लासो जोङो मोनसे हा मोनसे न'खरखौ जों फोजौनो हागोन आरो नोंगौ
औ नोंगौ नोंगौ
औ जों न'खर दानायाव जों गासैबो हेफाजाब होलायनांगोन जेरै हिनजावाबो हौवाखौ गावगायनि असे हौवा हिसाबै सानना लानांगोन आरो हिनजावाबो आरो हौवायाबो हिनजावखौ गावगायनि असे अनसुलि ओ हिनजाव होननानै सानानो हालायनांगोन आरो जोङो न'खर गंसेयाव जोङो हौवा हिनजाव सानैजों जोङो खोथा बाथ्राफोरा जोङो गोरोबलायनांगोन नङा होमबा हि हौवा खामानि मावनो लानायखौ हिनजावाबो मिथिनांगोन आरो हिनजाव खामानि मावनो नागिरनायखौ हौवायाबो मिथिनांगोन आरो गाव हारसिङैनो मालाबाबो नों न'खर मोनसेखौ फेहेरनो हाया नङा होमबा मोनसे न'खरखौ फेहेरनोबा हिनजावाबो हौवानि मदद नांगोन आरो हौवायाबो हिनजावनि मदद नांगोन आरो अब्ला सानैजों बिसोरो गोरोब्लासो जोङो जोंनि न'खर खर खामानि दामानि मावनाय दांनायाव जों गासैयावबो जोङो ओ माने जौगालांगोन आरो जों बर' न'ख खर' होननानै बुङोब्ला जोङो न'खराव जों गोबां जिब जुनारबो जों फिसिनानै थायो नङा होमबा जेरै जोङो न'खर गंसेयाव दाउ, अमा बिदिनो बोरमा बिदिनो फिसिनानैबो जोङो न'खर खुंलांनो हायो नङा होमब्ला आरो जेरै हिनजाव माहारिया न'खराव थानाय हिसाबै जोङो हिनजाव माहारियानो न'खरनि गाहाइ माइनाव हिसाबै माने
औ
हाबा मावनांगो जायो आरो मानोना हौवाफोरा बाहेराव थांनानै खामानि मावैगोन रां फैसा आरजिनो थाखाय गुबुन जायगायाव थांहैगोन नङा होमबा अब्ला हिनजावफोरासो न'आव थानानै न'खरखौ दैदेननो गोनां जायो नङा होमबा हौवाफोरा हौवा खराव अ ओ जेब्ला रांनि हेफाजाबल' हि हौवाफोरा हरनो हायो आरो बिदिनो नोङो न' सेरावनो थानानै नोङो जुदि गभमेन्टनि साख्रि मोनोब्ला नों आरो खामानि दामानि बिजनेस मावनानै न'आवनो थायोब्लाथ' नोङो जोबोर मोजांनि खोथा नङा होमबा नख न'खर मोनसेखौ दैदेननो हौवानिबो आरो हिनजावनिबो बोलो नांगौ जायो नङा होमबा? अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो लुबैदों नोंथाङा ओ बोरैहाय न'खर गंसेखौ फोजोवनांगौब्ला आरो बोरै हाबा मावनांगोन जों बर' समाजाव बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
अ नोंथां ओ न'खर गंसे दानोब्ला जों बयबो गोरोबनानै न'खरनि साफ्रोमबो सुबुङानो गोरोबनानै ओ खामानि मावनांगोन बा
औ।
ओ मि गोरोबलायनानै थानांगोन लोगोसे जोङो सासेया सासेखौ हेफाजाब थुलुंगाफो बेफोर गासिखौबो जोङो होलायलायनांगोन ओ जोङो न'खर गंसे खौ फोजौनोब्ला जुदि ओ रांखान्थिनि बेलायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जों ओ बे जोंनो ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो मानोना न'खर गंसेखौ फोजौनोब्ला एबा न'खर गंसेखौ सालायनो थाखाय जोंनो रां खावरियानो माने गोनांथार होनना बुंनांगोन आरो ओ थिग बेबायदिनो जोङो बे रां खावरिखौ खामायनो थाखाय जोङो ओ माखासे समाव माखासे बायदिसिना खामानि जों मावनो हायो। ओ जोङो जेरै हौवाफोरा ओ बायजोआव ओ बा आबाद मावनायनि मैगं थाइगं आबाद बा ओ आ माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो माखासे फालांगिफोर मावनानै जोङो ओ रां खामायनानै जोङो न'खरनि नांगौ बे ओ सुफुंनो बा जोङो न'खरखौ जौगानायाव जोङो रांखान्थिजों मदद खालामनो हायो। ओ बेनि अनगायैबो जोङो न'आव थानाय बा न'खरनि आइजोफोरा बेबायदिनो ओ माखासे ओ हानाय खामानिखौ न'आव थानानै जाय खामानि खौ मावनो हायो बा बेखौ मावनानै रां खामायनो बा रां खामायनायनि लामा थायो बेफोर माने खामानिफोरखौ ओ गोसो होनानै बिसोरबो मावनांगोन आरो जेरै न'आवनो थानानै दाउ, अमा फिसिनाय ओ बोर बोरमा हांसो फिसिनाय ओ बैफोरबायदि माने गुबैयै माने न'आव थानानै खामानि मावनाय होनबा जों बैफोर खोनो मावनांगोन आरो गुबैयै आइजोफोरा ओ बेफोरखोनो जोङो फिसिनानै मोजां मोजाङै मोजां फिसिनानै फानना नै रां खाउनथि रांखान्थिखो जोङो बुथुमनानै जोङो न'खरनि माखासे ओ आंखालखौ सुफुंनाय आरो जोंनो नांगौ जानाय खामानिफोराव बाहायनानै माने न'खरनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायावबो माने मदद होफानो नांगौ अब्लानो गंसे न'खरा माने रांखान्थिनि बेलायाव जोंहा ओ उदां जागोन माने आंखाला उदां जागोन। थिग बेबायदिनो बे ओ मोनसे न'खरा माने फारफ्रोमनिथों थिंनिफ्रायबो जौगाबोनो हमगोन आरो। ओ बेनि अनगायैबो जोङो मा खासे समाव ओ जों जोङो माने ओ जेरै गोरोबलायनांगोन बिमा, बिफा, बिदा, फंबाय बा ओ बिहामजो, बि-बिहाव, बिखुनजो बेबायदिनो गासैबो सोमोन्दोनि सुबुंफोरानो माने ओ न'खरनि माने सो-सोद्रोमाफोरा गोरोबलायनांगोन। जुदि सासेया माबा मोनसे बुङोब्ला बेखौ ओ खोनासंनानै हेफाजाब होलायनाय माने सासेया माबा मोनसे मावदोंब्ला होमबा बेखौ जुदि ओ हेफाजाब नांगौब्ला बैयाव हेफाजाब होलायनानै जोङो न'खरनि गासै फारफ्रोम बिथिंखौबो जोङो जौगाहोनायाव जोङो माने मा माने माने लाफा बाहागो लाफानांगौ आरो बयबो बेबायदि खालामो अब्लानो जोङो गंसे न'खरखौ जों जौगाहोनायाव माने बांद्राय ओ गोरा नङा आरो बेबायदिनो गोरलैयैनो जों जौगाहोलांनो हागोन। ओ जेरै जोंनि न'खरनि बायदिसि ना नांगौ जानाय बा जोंनि औ थानाय जानाय दा बेफोरनि बेलायावबो जोङो जौगाहोनो गोरलै जायो आरो बेफोर
औ नोंगौ नोंथा थां बुंनायाबो सैथो जों जेनेबा न'खर गंसे जानांगौ जोंहा समाजजोंबो गोरोमनो हानांगोन नङा ओमबा? जेरै गंसे न'खरा जेरै गाव हारसिंनो समाज खालामनो हाया नङा ओमबा? गुबुन जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय गासैजोंबो जेनेबा जों गोरोबनानै जों जोंनि सावरि बादालि बा गामि न'खराव जेनेबा सोरनिबा न'खराव हाबा सारादु बिदि जायोब्ला जों ज' ज' जाजाय सावरि बादालियाव जों बाहागो लानांगोन नङा ओमबा जोङो मानसि हिसाबै थांना थादों जित तिया जों मानसि हिसाबै जोङो बयजोंबो जों गोरोबनानै जों खामानि मावनांगोन आरो अकल बे न'खर गंसेजोंल' जों संसार जानो हाया नङा ओमबा? मोनसे न'खर जानांगौब्ला बेन समा न'खरा समाजबो थानांगोन नङा ओमबा? समाजनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि सावरि बादालि हाबा हुखा जेनबा मा मा माने बेफोर रखम खामानियाव जोङो हेफाजाब होलायगोन नङा ओमबा? सोरनिबा न'खराव हाबा जायोब्ला नोंबो नोंनि न'खरनिफ्राय थांगोन आरो नोंसानि न'खराव फैबाबो आरो नोंसानि न'खराव जो हाबा जाब्लाबो गुबुननि न'खरनि मानसिफोरा खामानि मावफैगोन बेफोर जोंनि ओ समाज ओनसोल दानायाव बे जोंनि न'खर दानायावबो हेफाजाब होयो आरो जेब्ला नोंनि न'खराव गुबुन दाबसे जायगानि जेनेबा नोंनिनो न'निनो आलासि बा सोर बा सिनाय मोनै मानसि या नोंनि न'खराव फैयोब्ला नों बै न'ख खरनि मानसिफोरखौ नोङो सोंनानै हरनो हानांगोन नङा ओमब्ला?
नोंगौ नोंगौ।
थाङा गिबियावनो नोङो ओ बै मानसिखौ सोंग्रोनांगोन नोंथाङा मानो फैदोंमोन जोंहानि न'आव? गिबियावनो नोङो जिराय होग्रोनांगोन नङा ओमबा? दै काबसे दौहोनांगोन बेनिफ्राय साहा नोङो गरदसे दौहोनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ सोंनो हायो आरो नोंथाङा मानो फैदोंमोन? आरो नोंथांनि गुबै फैनाय जाहोना मामोन माबाफोर खौरां जोंनि न'आव फैदोंमोन नामा? बेफोर रखम राव रायलायनाया जोंनि मोनसे न'खरनि सोद्रोम गोनां न'खरनि बेयो मोनसे दात्य आरो नङा ओमबा अब्ला नोङो आलासि सि नोंनि न'आव आलासि फैनायखौ नों सिबिहरनो रोङाब्ला नों मोनसे न'खरखौ जोङो सालायनो रोङाब्ला जोङो बेफोरबो जोंनि मोन फ्रोमबो न'खरनि माने माने समाज दानायाव बेरेखा जायो आरो नङा ओमबा नोंथां बेफोरबो मानो मानसिखौ मानसिनि न'खराव फैबोला सोंना हरनो हानाया बेयो साफ्रोमनिबो मानसिनिनो बिबान नङा ओमबा? मानसिनि न'खराव मानसिया फैगोन नङा ओमबा जिब जुनाराथ' मानसिनि न'खराव फैयाना। नङा ओमबा मानसिनि न'खराव मानसि फैनायखौ नोङो सोंना हरनो हानांगोन आरो बियो जोंनि मानसि सि माहारिनि माने मावनांगौ बिबान आरो औ जेब्ला नों बिथाङा बुंलांदों जेनेबा जों न'खर गंसे दैदेननायाव जोङो हौवाबो हिनजावबो हेफाजाब होलायनांगोन होननानै नङा होमबा रांखान्थि बेलायाव जोङो गोबां आबाद मावनानैबो जोङो रांखान्थि आरजिनो हायो। जोङो जोंनि दाउ अमा फिसिनायाबो रांखान्थिखौ जों आरजिनो हायो, नङा होमबा? जों न'आव थानानैनो गो गोबां रां आरजिनो हायो जुदि मानसिया मावनानै जानो गोसो दङब्ला आरो। नङा होमबा नोंथां? बिदिनो नोंथां बुंनायाबो सैथो आरो जोंनि बर' हारिनि न'खरखौ फोजौनायाव जों बयबो बाहा गो लानांगोन नङा होमबा नोंथां? न'खर गंसेखौ फोजौनायाव साफ्रोमनिबो बिबान, नङा होमबा?
औ नों
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा? औ गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां औ।